औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों आ बेलासिनि गोजोन हामलायनाय
लासिनि गोजान हामनायखौ औ नोंथांसिमबो
दा आङो नोंथांदों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन दा बे आयदायानो जादों बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय दा बे जोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा जों गिबियावनो बर'नि जे अनलाजों दाउ आरो ओ सबायजों दउ बिदिनो गोबां रोखोमनि गिबियाव जोङो ओ दोरोङारि हिसाबै ओ गिबि गिबि दोरोङारि होनबा जोङो अनलाजों दाउखौ मिथिनाय आङो अनलाजों दाउखौ मादि बानायो एसे फोरमायना होसै जोङो गिबियावनो अनला अनला ओंख्रिखौ जोङो संनोब्ला गिबियाव जोङो माइरंखौ जोङो सोमना दोननांगोन दसे सम एबा ओ थामजि ब्रैजि मिनिटसो सोमनानै दग्रोनांगोन आरो जोङो गिबियाव ओ जे माइरंखौ ओमफ्राय सोमनानै जोङो ओ थबसि जे बर' थबसि एबा मिचिन मिचिनारि ओंखारबाय दानिखौ जे सोना होबानोसो गुन्दै जाजोबो हा जोङो थबसेयाव देगोन जों दा थबसेयाव नानै लानानै जोङो अन गुन्दैखौ सारायखौ जोङो ओ अराव होबाय जेनेबा ओ सोरबाफोर गेसाव संबाय दा बेखौ जोङो अराव होनानै जोङो सारायखौ ओ गुदुं खालामगोरनानै जों बेयाव ओ जे जानाय थाव बुङो बेखौ बेसरजों मोननाय जानाय थाव एबा बाजारनिफ्राय मोननाय थाव बायदिसिना बे थावखौ जोङो होनानै ओ गिबियावनो जोङो पियास बानलु ओ सामब्राम बिदि देनानै होगोन आरो एवनानै दा देनानै होनायाव दा जोंहा बेयाव दै लुगोन दा खायसेया खनसेनो दै लुखाय ओ गोबां रोखोम- रोखोमनि थायो बे संनाय आ आदबा दा जोङो ओ दै लुगोन ओ बे सारायनि एसे थाला लोमजासिम दै होगोन आरो बे दै होखांनानै जोङो ओ जों अन गुन्दै देना लानायखौ जोङो बेयाव होगोन जाखिनि जों देना लाबाय बेखौ जों बेयाव होनानै ओ गोदौ होगोन गोदौनानै जे बिनि कालार फुर-फुर जाजोबोबा एबा गुन्दैया दैजों ओ मिलाय देरजोबोब्ला जों बेयाव ओ सुंख्रै संख्रै रं होनानै बेखौ फोमोनग्रोयो गिबियावनो ओ ओमफ्राय जों बेयाव दाउ बेदर ना सोरबाफोर दाउ बेदरखौ ओ एवफ्रामनानैबो गिबियावनो एवफ्राम-एवफ्रामग्रोनाबो लायो जे एवफ्रामनानै बेयाव अन गुन्दैखौ होनो हायो नाथाय जों बिदि सङा ओ जोङो जे ओ गोदौबाय गोदौनानै दैया जाबायना बे जाखांनायनि उनाव जोङो ओ दाउ बेदरखौ जोङो बेयाव होगोन आरो बे दै गुदुङाव बे दै गुदुङाव होखांनानै बि बेदरा रुइजासिम जों ओ खोबनानै जोङो लासैनो ओ से घन्टा एबा ब्रैजि मिनिटनि गेजेराव जों बेखौ बोखांगोन ओ होखांनानै जोङो ओ बियो रेडि जागोन आरो बे अनलाजों दाउआ दा बिब्दिनो जोंहा दोरोङारि जानाय लोंनाय होनबा जोंहा नाफाम दङो
उम
सबा ओ नारजिजों अमा बेदर दोङो बिदिनो गोबां रोख दोङो जोंहा बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायाव दा जों बुंनो थाङोब्ला जोबनो थाङा नाथाय जोङो ओ सिनायजानाय ओंख्रि होनबा जोंहा अनलाजों दाउ ओ सबायजों दाउ ओमफ्राय नाफाम बे नाफामा बे नाखौ जोङो ओ एवफ्रामनानै ओ जा जा जोङो मोनो बेखौ बानायनाय जायो आरो बिब्दिनो ओ जानाय लोंनायाव जोंहा गोबां दङो आरो दा बिब्दिनो जोङो ओ दा बुंबाय आङो दानिसो दानि बावैसो बु बुंलांबाय आङो अनलाजों दाउ होननानै नाथाय जों
अ
जों जेरै जों अमा बेदर होना होयोब्ला बेयाव बियो माने बर'नि दोरोङारि ओंख्रि जानाय नङा आरो नोंथां बेयाव
औ
अनलाजों दाउखौ माने अनलाजों दाउआनो जानांगोन बे ओंख्रिया बेयाव अनलाजों अमा बेदर होब्ला बियो ओ बर'नि दोरोङारि जानाय नङा मानो होनोब्ला जोंहा ओ बर' बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो जोंहा ओ बर' आयफोरा ओ दुब्लि दुब्लि थांनानै दैमा दैमा थांनानै ना गुरनानै एबा। ओ जेरै दोंखिया गोखै गोखा ओंख्रि खानानै जाबोगासिनो दङ। जोंनि आइजोफोरा। हानाय लोंनाय बुथुमनायाव माने बेलेग हारिनि सिङाव गंलायनानै थायाखै मानो होनोब्ला बर' हारिनि आइजोफोरा माने गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि जानाय लोंनायाव ओ सिगांग्रोमोन आरो नोंथां दा बिदिनो ओ लोगोसे जोंहा ओ बर'फोरा ओ गोबां रोखोमनि दंबावो दा जोङो
औ।
नाफाम दहाय आं दहायसो आं बुंलांबाय नाफाम नाफामखौ। बोरै बानायनो थाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आं आं‌
औ हागोन नोंथां।
ओ हायोब्ला एसे फोरमायना द नोंथां मानोना नाफामखौ आं मोनजाबाय मोनजानाया नाथाय बेखौ माबोरै बानायो आं बे बानायनायखौ माने नुफेराखै दिनैसिम बेनिखायनो नोंथाङा जाखि रोंगौथि दङ बेखौ खोन्थाना हाबानो जाबाय
औ होगोन बर'आ गोदोनिफ्रायनो दोरोङारि जानाय लोंनाय दं नालाय बेवहाय नाफामाबो दंदेरखायो माने न नंगौ बेखौ नाफामखौ बोरै बानायो होनोमब्ला जोंनो गिबियावनो ना नांगोन जेनेबा बेनिफ्राय। थास'नांगोन गिबियावनो नाखौ खोनादों न नोंथां।
औ खोनादों।
गिबियावनो नाखौ
औ।
हेल'।
औ खोनादों। जोङो गिबियावनो नोंथाङा बुंदों गिबियावनो खायो नंगौना नोंथां।
हेल'
औ खोनादों नोंथां
औ गिबियावनो नाखौ नाफाम देनायनि साननै बा सानथाम सिगाङावनो मोजाङै फोरानना गोरान खालामना लाग्रोनांगोन
औ
जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्ला
औ
हेल'
औ खोनादों बुं नोंथाङा
औ खोनादों जेब्ला नाया मोजाङै रानो अब्लासो नाया माने देनायाव मोजां गेब्लेयोना बेनि थाखाय नागाखौ मोजाङै फोरोंग्रोनांगोन गिबियावनो
औ
बेनि उनाव थास'नि गोनांथि जायो
औ
थास'खौ न'नि बारिफोरावबो मोननो हायो माने खाथिफोराव बेखौ हाना लाबोनानै बिनि बिलाइ आरो बिगुरफोरखौ माने गारनानै बेखौ थास'खौ थुख्रा थुख्रा हासुना लाग्रोनांगोन
औ
बेनिफ्राय गिबियावनो नाखौ ना गोरानखौ उवालाव उवाल बुङोना बेखौ
औ औ बुङो
ओं ववालाव देनानै लानांगोन मोजाङै ना गोराना मोजाङै गेब्लेबा जेनेबा बेनि उनाव हाना लानाय थास'फोरखौ
औ
खाना लानानै थास' थुख्राखौ ना गोरानजों लोगोसे होफानानै देफानांगोन।
औ
आरो नाफाम देनायाव खारै खारैबो होनाय जायो आरो एसे ओमफ्राय हालदैबो होफानो हायो। जेब्ला ना-नाफामखौ देखाङो अब्ला नाफामखौ दैेखांनानै औवानि हासुं मोनसे बानायनानै बेवहाय मोजाङै सोना दोननाय जायो आरो।
औ नंगौ थारैनो
ओमफ्राय सोखांनानै थालिर बिलाइ नङाब्ला ओ
औ औ
थालिर बिलाइ नङाब्ला बे ओ हालदै बिलाइ बेजों बे हासुंखौ मोजाङै होथेनांगौ आरो जाहाथे बेवहाय एम्फौ
औ औ नंगौ
आरो बारफोर हाबनो हाया बेनि थाखाय बेनि उनाव थालिर बिलाइ होथेखांनानै बेखौ हाजों लिरथेनाबो दोननाय जायो।
औ
बेनिफ्राय बेखौ हासुंखौ अरदाब खाथिफोराव जेनेबा आलायना दोननाय जायो आरो। जाहाथे मोजाङै जायो माबाया नाफामा।
औ औ
बेनि उनाव बेखौ जिबा बा नैजि साननि उनाव बेखौ दिहुननानै ओंखाम एबा बर'फोराथ' जौ लोंनाय मोनसे माबा दंना बेजों बाथोन बायदि जानाय जायो आरो।
औ औ
नाथाय दा जों नाफामखौ औवा हासुंनि बदल ग्लासाव सोनाय दोननाय नुयो आरो माने।
औ औनि
खोनादों
नोंथाङा औ खोनादों दा नोंथाङाद जि बुंलांबाय जोङो नाफाम बानायनोब्ला जों गिबियाव नाखौ फोरानगोरना लानांगोन नङा होमबा नोंथां? खौ जोङो फोराननानै ओ नोंथाङा बुंदों थास' बिलाइ एबा थास' बिलाइनि अनगायैबो जोङो थालिर थालिर बिलाइबो बा ओ नुनो मोनदों आरो नोंथां। ओ नाफाम बानायनायाव ओ थास' बिलाइनि अनगायैबो जोङो ओ थालिर बिलाइखौ नाफाम बानायनायाव
अ।
दा नोंथाङा बुंबाय ओ नाफामखौ जोङो बानायखांनानै जा बर'फोरा मोनसे हुदा दङ जौ लोंनानै जे जोङो नाफामखौ ओ बाथोन देनानै जोङो जौजों लोङो नोंथाङा बुंलांबाय बेखौ ओ बे नाफामजों जोङो। ओ बाथोनल' जाया जोङो जों बेजों ओंख्रिबो जायो सोरबाफोर ओंख्रि जायो आरो बे बे नाफामजोंनो जोङो ओ जे खायसे बेयाव बायदिसिना बेदर होनाबो जानायखौ नुनो मोन्दों आरो जोङो । बर' नेेगाखौ नुनो मोनदों आरो गोदान मुगायाव नाफोरजों आरो जोङो नाफाम बाहानायनि ओ जि नेमखान्थि नोंथाङा फोरमायलांबाय । दा बे नेमखान्थिनि अनगायैबो जोंहा ओ गुबुन गुबुन आयदा ओंखारबोबाय जेरै जोङो नाफाम बाहनोब्ला जोङो बे हासुङाव सोआबालासिनो जोङो । खायसेया नोंथाङा बुंनो आयना आयना स्टिल बुङो बेखौ बिब्दियावबो जोङो आरो अर नोंथाङा जों खायसे अरदाब बाहायाबा जे गेस बुङो ना ओइ गुदुं खालामग्रा गेस जोङो ओ फिट खालामना दोनो आरो माने बेखौ गोदान जुगनि माने मानसिफोरा बानायबोदों माने । जे नाफामखौ मडार्न जुगनि मानसिफोराबो बेलेगा आदबै बानायबोगासिनो दं माने बर'नि हारिमुखौ सेना लांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां । बेनिखायनोओ बर'फोरा जानाय लोंनायजों लोगोसे गावनि जे नेमखान्थि बेफोरखौबो फालिनानै सोलिनांसिगोन मानोना जोङो मोनसे हारिमुखौ जोङो सिनायनोब्ला जानाय लोंनाय